हेलौ हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ
नोंथाङालाय दा मा खालामदों?
नै आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दायो नोंथाङालाय मा खालामदों दायो?
आंबो नै ओ न'नि फुख्रि खाथियावनो दंफैयो।
ओम ओमफ्राय खबरफोरालाय मारै?
खबरफ्रालाय बिदिनो मोजांबो गाज्रिबो बेयावनो ज' गेजेरावनो दंथ'यो। आरो नोंथाङालाय? नोंथांनि खबरा माबायदि?
आंनाबो गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां बिदिनो मालाबा गाज्रि मालाबा मोजां बिदिनो सै।
औ
औ
गायनाय फुनाय जोबगोनना जोबा
जोबनायालाय जोबथ'वाखै। बिदिनो हाजिराफोर गायदों आरो गामिफ्राव। औ नोंथाङालाय?
आंहाबो बिदिनो नोंथां न'आवलाय जोंहा गायखांबाय गायखांनाया बिदिनो गामिफोराव हाजिरा नांगौ नालाय बिदिनो सानसे साननै मानसिफ्रा लिंफैयो आरो बेयावनो गायहैयो आंबो
औ मोजाङानो
औ
उम
न'आवलाय मा ओंख्रि संदों नोंथां
जाहा मैथाजों ब्रयलारसो नोंस्रालाय
ओ जोंहा नाजों मा संनाय जायोथाय ना आइआ जोंना दासो फैदों।
औ न'खरफ्रावलाय मोजाङानो दा
औ न'खरफ्रालाय मोजाङानो
उम
फोराबोद गैथ'आ आरो दायो
औ
लाय
जोंनाबो बिदिनो गेजेरावनो
औ
उम उम औ बोथोरफ्रालाय बिदिनो दैज्लां बोथोर नालाय बे अखा हानायजों लोमदों आरो बेबायद बिदिनो औ नोंसिनि खैजा दे
जोंनिथिंलाय नोंथां दायो दाथ' दासान्दि साननै सानथामालाय बिराद गरम जासावदों। बोथोरा
उम
बिराद गरम गायनोबो फुवा हां थोनो थोनो मोनो बिलाय गायबाथाय
बिदिनोसै
औ माइ गायै गायै गोसोम जागोलायबाय नोंथां
उम बिदिनो गरम बोथोराव
औ औ नोंथांमोना न'आव गायगोन ना गाया माय
जोंहा सिगांलाय गायोमोन आरो दाथ' गायथ'वाखै
औ
औ नोंथांनाव आं माबा सोंनोमोन आरो
औ सोंदे नोंथां
माने दायो मा फरायनो सानदों माने कर्स लानोना मादिखौ फरायनो सानखो
आङो नोंथां डिग्रिफोरखौनो लालाबायनोसै खोमा
औ थिगानो
औ नोंथाङालाय मा लागोन
आंबो बिदिनो सान्दों दिडिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै फिसा फिनला बिदिनो एगजामफोर होलाबायनानै मावलाबायनोसै जबफोर फिसा
औ औ
नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन
सोंनायाथ' बांद्राय गैया आंहा बिदि सोंनाय
औ
नोंथाङा दा जेरावबो बेरायथ'वाखै नामा
दैज्लां बोथोर ना बिनिखायनो बेरायनो मोनाखै बिदिनो गायनाय फुनायावनो नांथाबना दङ नोंथाङा नोंथाङालाय बेरायहैया जेरावबो
आंहाबो बिदिनो जानानै दंहाय नोंथां जेरावबो बेरायनाय जाथ'आखै दै
औ
बिजानो नालाय मायाव बेरायनो
औ नोंथाङा दासिम बांसिन दावबायनो मोनाखै
हा
दासिम नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायहैनो मोनदों
दावबायनोथ' आं इदि एसे गोजान गोजान जायगायाव सानदोंमोनानो सार औ एसे आरजिगोना लागोनसै नांगौफोरखौ
औ आ हेलौ
औ नोंथां
उम
नोंथांमोना न'आव ना फिसिगोना फिया
जोंहा फिनायाथ' फिदों दाखालि सेरबासो लाखिनाय जादों आरो बेबायदिनो जापानफोर ओमफ्राय कममलकात साइना फुथि बेफोरबायदिनो हगारनाय जादों आरो फुख्रियाव
ए मोजाङानो होनबा नोंथां जोंहाबो नै दाख्लै जोंहाबो दाख्लैनो लाखिनानै दोनदोंमोन बिदिनो जोंहाबो समावफोर लाखियोन ओमफ्राय जा फुसार लाखिदों ओमफ्राय मा सायलिनाा
औ
बिदिखौबो लाखिनानै दोनथैदोंमोन आरो जाहाथे देनां बाहायालासिनो न'आवनो सारनानै जाबाय थानो हायो
औ मोजाङानो
बायलायलायनो जेबो गोनांथि जायाना बिदिनो न'फोराव बिदिनो ना हगारनानै लाबासो मोजां जायो
औ
नोंथांनिथिं जोबोद बोथोरा खरानथार नामा
हा
बोथोरा जोबोद खरानथार नामा
औ बिदि सानथाम सानब्रै
औ नै अ-अख्रांयावबो जोब बोद नुफ्रामगासिनो दंना नोंथां
औ बोथोरानो दसेनो मोजां गाज्रि
औ जेबो बुंनो हाया बोथोरखौ दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि नोंथांमोननि न'आव दाउला गैना गैया दाउला
दावलायाथ' जोंहानाव गैथ'वा माने दाउजोसो दं आरो बिमा
औ जानो थांगोन दे नोंथां नोंसिनाव आलासि
औ दे थांखागोन नोंथां
औ नोंथांमोनहा बिदिनो माबाफोर माने मा होनदों थिगिनाय फिसा जुनादफोर
जिब जुनारथ' जोंहा मोसौ फियो ओमफ्राय बोरमा फियो बिदिनो जिब जुनारनिया आरो ओमफ्राय दाउफोराथ' हांसो फियो बिदिनो दाउ फियो दाउला दं बिदिनो दङ' आरोना माखासे नोंथांमोनालाय मा मा फियो
थि अमा बोरमा
औ
दाउफोर बिदिखौनो फियो आरो हांसोफोर ओमफ्राय मोसौआनो गैथ'वा आरो औ
नांगौ समाव बिसोरसो मदद होयोना नोंथां
औ
उम
नोंथांमोनहा बागान
बागानालाय नै न'आवनो जोंहा बिदि बांद्राय गिदिरबो बागान गैजाया आरो न'आवसो नै एसे मैगं थाइगं गायग्रा दङ' जायगा
हेल'
औ नोंथां नोंथाङा खोनायाखै
औ दासो खोनादों।
औ बागानालाय न'आवनो दङ' एसे माने जायगा गैयैखायनो न'फोरावनो मैगं थाइगं गायग्रा खामबाय
नोंथांमोना नोंथांमोनालाय
जोंहा माने बागाना फुलनि बागान बागाना आबादनि बागान
ओ बिदिनो
पसफोर गायो ओमफ्रायो बिदि। बिदिनोसै दङ' आरो दावस्रि आथिंफोर।
औ।
साफात गैयना गैया नोंथां?
जोंनाथ' साफाथ' गैथ'आ
औ। साफाथ'आ गैया आरोना?
हेल' नोंथां
औ।
हेल' नोंथां
औ खोनादों।
औ।
जोंथिं नै बिराद एम्बु गाबदों नोंथां। अखा लेंहरसो गारदों नै। बिरादनो। गरमथारना बोथोराबो।
औ।
हेलौ।